खोनादों ना नोंथां हेलौ।
खोनादों?
खोनादों ना नोंथां? ओ दे जोङो बिदिब्ला।
औ।
ओ जोङो गथ' गथाय फेदेरनाय फोलावनायनि बिसय जोङो नोंथांजों दसे सम जों सावरायनि। ओहो
सावराय जागोन
ओ हो गथ' गथाय गथ' गथाय फेदेरनाय फोलावनाय होनोब्ला जोङो मिथ थिगौ जोङो उन्दै समनिफ्रायनो जोङो गाव गावनि गथ'फोरखौ जोङो माबायदि फेदेरनांगौ माबायदि फोरोंनांगौ आरो जोङो माबायदि सोलोंथाइ होनांगौ जोङो बिमा बिफा जानानै जोंनि गथ'फोरखौ मोजां लामाथिं लांनाय लांनायखो जोङो जोङो फोरोंनो गोनां जोङो जायो ओ बेजों लोगोसे दानि जि उन्दै उन्दै गथ'फोर होनोब्ला दायो ओ सोलोंथाइनि बेलायाव गथ' गथायफ्रा ओरैबायदि गोजौआव दानि मुगायाव आवगायबोबाय थादों। ओ दानि मुगायाव सोलों दानि मुगानि गथ'फ्रा ओ
औ हेलौ नोंथां।
खोनादोंना नोंथां।
औ खोनादों।
खोनादों औ खोनादों खोनादों ओ ओब गथ' गथायनि सोमोन्दै आं बेखौनो थाजों बुंनो सानो जे जोंनि गथ' गथायनि फिउसारखौ इयुन जिबनखौ जोङो मोजां खालामनोब्ला जोङो जों बिमा फिफा जानानै जों गाव गावनि गथ' गथायखो जोङो मोजांथिं लांनो नांगोन। आरो जोङो मोजां गियान मोजां आखल आखु जोङो गथ' गथायनो जोङो फोरोंनो नांगोन। अब्लासो जोंनि गथ' गथफ्रा जोंनि ओ इउस संसारा इयुन संसारनि गथ' गथायफ्रा जोंनि जिबनावहा ओ मोजां देरहासारनायखौ जोङो नुनो मोनगोन ओ दे नोंथाङाबो बिनि सोमोन्दै सुंदै सावरायनो हागोन।
औ नंगौ। नोंथां बुंनायाबो गासिबो सैथो गासैबो नंगौ। बेबायदिनो गथ'फोरखौ उन्दैनिफ्राय नायबासो बेबायदिनो उन्दैनिफ्राय जोङो सामलायबा ओ देरनाय हालागै बे गथ'आ मोजां जाहैगोन सासे मोजां गियाननि जाहैनो हागोन। बेबायदिनो जोङो बिमा बिफा जानानै बेबायदिनो उन्दै समनिफ्रायनो गावनि फिसाया माथिं आवगायलांदों मा आखलखौ सोलोंदों मा गियानखौ सोलोंदों बेबायदिनो जोङो मोज जाङै नोजोर होनांगोन बेबायदिनो जोङो मोजाङै नायनांगोन। दानि जुगाव गोबां बेबायदिनो बाहेरानि आबहावाफोरजों बेबायदिनो थाफायोबा गोबां बेबायदिनो गाज्रि लोगो बेबायदिनो लोगोम मोननो हायो। सामलायनो हाया बेबायदिनो उन्दैनिफ्रायनो बेबायदिनो मबेइल बिनाय गारि बिनाय बेबायदिनो अख्राखौ जोङो नुनो मोनो। बिनि थाखायनो जोङो उन्दै समनिफ्रायनो मोजाङै जोथोन लानांगौ मोजाङै नायनांगौ बेबायदिनो गावनि गथ'खौहाय माथिं थांदों माबायदि आखला माबायदिस सोलोंदों बेखौ जोङो नोजोर होनो गोनां बिनि थाखायनो जोङो मोजाङै गावनि गथ' गथायखौ फोरोंलांनांगौ आरो सोलोंथाइनि बिलायावबो बेबायदिनो जोङो उन्दैनिफ्रायनो बेबायदिनो नार्सारिनिफ्रायनो जोङो आसि थुयै थुयै बेबायदिनो ए बि सि गाराङअ गारांआ जोङो बेबायदिनो रोंदोंना रोङाखै हादोंना हायाखै बेबायदिनो मोजां नायनानै जोङो फोरोंनांगौ आरो बेबायदिनो जोङो गावनि फिसा खौ मोजाङै जोथोन लाबासो बेबायदिनो जोङो देहाफोरावबो गोबां बेबायदिनो लोमजानाय साजानाय फैयो आरो बेखौबो जोङो मोजाङैनो नोजोर होनांगौ बिमा बिफा जानानै जेन'बा गावनि फिसाखौ बेबायदिनो साख खोन सिखोन बेबायदिनो लाखिनो थाखाय जोङो मोजाङै बेबायदिनो थुखैनांगौ साबोन थाव साबोन फोरजों बेबायदिनो मोजाङै साफायै दोननांगौ। बेमार आजारनिफ्राय गोजानाव थानायनि थाखाय जोङो बेबायदिनो बांसिन दायथ'आनो जोंनिया बिमाफोरनियाव जायो। बेबायदिनो बिफाफोरखौलाय बारा मोननो थाङा बेबायदिनो बायेरायाव खारनाय जायो बेबायदिनो बिफाफोरा बिनि थाखायनो जोङो बांसिनानो दायथ' लानांगौआ जोङो बिमाफोरनि सायावनो जायो बिनि थाखायनो जोङो फोरा बांसिनै नोजोर होनो गोनां जायो। जोङो बेबायदिनो गोजौ जौगानायाव थांनो हागोन बेबायदिनो मोजां
उनहालागै बेबायदिनो सासे मोजां बेबायदिनो गियाननि जाहैगोन। बे फिसाया उनावहाय आरो बिमा गावनि बिमा बिफाखौ नायहैनो हागोन। बेबायदिनो सासे मोजां गथ' जाहैगोन बेबायदिनो गासैजोंबो बाख्नाय जानाय बेबायदिनो मानसि जाहैनो हागोन। आरो नोंथाङाबो गुसुङै सावरायबावनो हागोन।
नंगौ नोंथांनि बुंनाया गासैयाबो गासैबो सैथोआनो ओ जेरै गथ' गथायाइनि बेलायावबो नोंथाङा बुंबाय बेबो गासैबो सैथो आरो सोलोंथाइनि सोमोन्दै नों थाङा बुंबाय बेबो सैथो नोंगौ जोङो जोंनि ओ गथ'फोरखौ जोङो उन्दै समनिफ्रायनो जोङो मोजां गियान होबासो मोजां आखल आखु जों फोरोंसो जोङो जोंनि जि बिमा बिफा लानाय सिमां जि थांखिखौ लानानै जोङो गावनि गथ' गथाय जोङो खाङो फेदेरो अब्लासो जोङो जोंनि सिमांफोरखौ जों जाफुंसारनायखौ जोङो नुनो मोनहैयो। ओ गथ' गथायनि फोरोंनायनि सोमोन्दै बुङोब्ला आं बे खौनो नोंथांजों सुंद'यै आं सावरायनो सानदों ओ जोङो गथ'फोरखौ जोङो उन्दैनिफ्रायनो जेब्ला जोङो जोनोम होगोन जोनोम होनो होनायनिफ्रायनो जोङो ओ जेरैबायदि जोङो अनसि अनसि मोस्रोम बास्रि बासि जोङो जेरैबायदि जोङो गथ'फोरखौ अनो जेरैबायदि जोङो खाङो बेबायदियैनो जोङो देरजासिम स्कुल फरायनो हानायसिम जेब्ला जोङो बर' बिजोंनि बुङोब्ला जोङो जेरै क थाखो होननानै जोङो बुजियो क थाखोनिफ्राय जोङो जोङो स्कुलाव जोङो जेब्ला फरायसालियाव जोङो हरगोन बिनिफ्रायनो जोङो ओ जेब्ला क थाखोआव जोङो हरगोन अब्ला बे क थाखोनिफ्रायनो जोङो मोजाङै जोङो ओ गारां अ गारां आ क ख खौ जोङो मोजाङै फोरोंलांबासो जेब्ला बियो नै थाखो खौ मोनहैगोन हब्ला बियो ओ हारसिङैनो गाव मोजाङै फरायनो हानाय रोंनाय बियो मोजाङै बुजिनो हानाय जाहैगोन, जेब्ला बियो ओ थाखोफोरखौ जेब्ला बियो बारलांबाय थागोन ओ आनजादखौ उथ्रिनानै जेब्ला बियो बारलांबाय थागोन गिदोर गोलाव जाहैगोन जेब्ला बि बियो आनजाद नाय ओ फाइनाल आन्जाद जोबथा आनजाद बेफोरबायदि आन्जादखौ अब्ला बे गथ'आ लिरगोन अब्ला जोङो जोंनि साननाय बायदि जोंनि लुबैनाय बायदि जोङो जिबायदि गाव गावनि गथ'नि फिथाइखौ जोङो मोननांगौ फरायनायनि फिथाइखौ जोङो मोननो हायो। ओ जोङो उन्दै समावल' गथ'फोरखौ खौ मोजाङै आललाब्ला जोङो जागोन बे नङा जोंहा उन्दै समावबो जेरै जोङो आल लायो जोङो देरनानैबो जोङो गथ' गथायखौ जोङो बांसिनै जोथोन जोङो जोङो लानो गोनां जायो। ओ दानि जुगाव नायोबा गोबां बिमा बिफाखौ जोंङो नुयो उन्दै स समावल' जेब्ला बिमा बिफाया उन्दै समावल' अनसि अनसि गोलैसि गोलैसि जोथोन लायो नाथाय देरब्ला गाव गावनि आथिङाव गसं संनो हाबाय होननानै बुजिबाय होननानै जोङो हगारना होयो। नाथाय बे नङा जे जोङो देरोब्लासो जोङो बांसिन बे गथ'खौ जोङो आल लानो गोनां जों जायो। नङाब्ला आबहावानि जि संसारनि संस सारनि ओ हाबिलास नांगौ बायदि मैया मबाइल बिनाय बाइक बिनाय थांनि बुंनाय बायदियै जोङो बेफोरखौ जोङो खोनानो गोनां जायो खोनासंनो जोङो गोनां जायो बेफोरबायदि बिमा बिफानियाव बा गेदेमा मानसिफोरनियावहा बायदि मैया खुद्रिनायखौ बिनायफोर जोङो नुनो मोनो। ओ
नंगौ।
नंगौना नोंथां?
औ नंगौ नोंथां बुंनायाबो गासैबो सैथो। जोङो बेबायदिनो बिमा बिफा जानानै जोङो उन्दै समावल' बेबायदिनो दाउ दाउ अननाय नायनाय आरो बेबायदिनो
एसे देरबाथाय बेबायदिनो क्लास ओइड नाइनफोर बेबायदिनो मेट्रिक होबाथाय जोङो गोबां बिमा बिफाखौ नुन नो मोनो बेबायदिनो नाया बारा फातता लाया बेबायदिनो नोंथां बुंनाया नंगौ गासिबो सैथो। जोङो देरहा देरजासेहालागै जोङो ओ गावनि गथ'फोरखौ नायनांगौ बेबायदिनो जेरै जोङो उन्दैयाव दउ दाउ बेबायदिनो माहाबा मोस्रोम मासे बासि माहाबा दाउ खि नांसि बेबायदिनो जोङो अनबोयो बेबायदिनो जोङो देरबाबो बेबायदिनो नाय नागौ बेखौ बेबायदिनो जोङो मोजाङैनो इस्कुल कलेजाव थांदों ना थाङाखै बेबायदिनो खबर लानांगौ बेबायदिनो नायनांगौ।
मोजाङै नोजोर होनांगौ अब्लासो बे गथ'आ सासे मोजां गथ' गियाननि बेबायदिनो जाहैगोन जोङो दा गोबां नुनो मोनो खोनानो मोनो बेबायदिनो उन्दै समाव ल' नायनाय अननाय नाथाय देरबाथाय गावनि फिसाखौ माहा थांदों माहा मा खालामहैदों मा मावहैदों जोङो फाथा लानाय जाया जोङो गोबां जोंनि मेगनजोंनो नुनो मोनो आरो खोनानो मोनो औ औ
जों बिदिब्ला जोङो जोंनि सावरायनायखौ बेसेयावनो दिनथ'नोसै?
औ गोजोन्थों।